ओमफाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों जेनेबा ओ बर'फोरा फालिनाय फोरबोनि सायाव सा -सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन दे
औ जोंनिया बर'फोराथ' बिदिनो जोङो मोनथाम फोरबोखौ गोबां फालिनायखौ नुनो मोनो जेनेबा
अ
मागो फोरबो बैसागो फोरबो काति फोरबो न' नोंथां इदिब्ला नोंथांङा आंनो बैसागो फोरबोनि सायाव ओ फोरमायनो हागोन ना?
औ दा जोंङो बैसागो फोरबो होनोब्ला जोंनि बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे मा एंगार हायि फोरबो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नगौ नोंथां
औ दा जोङो बेनि बैसागो फोरबोखौ जोङो ओ बैसाग दानाव ओ फालिनाय जायो ओ जेब्ला जोंना बैसाग दान सफैयो ओ सैत्र दाननि जोबथि खालाराव माने ओ मो जोंना जोंना बैसागो होनबाथाय जोङो बैसागोखौ मोननै ओ मोननै फोरबोखौ फालिनाय जायो मोनसेया जाबाय जोंनिया मा मोसौ फोरबो माने मोसौनि फोरबो आरो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो ओ बैसागोनिफ्राय खाथि खालानिफ्राय जोङो मा मानसि फोरबो हिसाबै जोङो हमनाय जायो आरो दा बेबायदिनो जोङो मोसौफोर औ ओ बेबायदिनो जोङो मोसौ फोरबोखो जोङो मा ओ सैत्र' ओ दाननि जोब थि खालाराव जोङो फालिनाय जायो आरो जेब्ला औ अ जेब्ला बे मोसौ थुखैगोन जोङो जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ गोबां मुवाफोर नांगौ जायो
औ नोंथां
औ ओ बेफोर जाबाय ओ लाव फान्थाव ओ हालदै ओ बिनिफ्राय दिग्लिलिथि थार राय बेफोरखौ नांगौ जायो आरो बेनिफ्राय ओ बेफोरखौ जोङो जेब्ला मो मोसौ थुखैगोन ओ बेनि ओ फुङावनो सिखारनानै जोङो मा ओ मोसौनो माला गानहोनो थाखाय जोङो बेहाय मा माला सुनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथा
औ आ बिदि बिदिनो माला सुखांनानै जोङो ओ मोसौखौ जोङो मा ओ गलिनिफ्राय बरन बोनानै माने ओ थुखैनाय जायो आरो दंग' बा फुख्रिफोराव जोङो थुखैनो लांनाय जायो। ओ बिनि सिगाङावनो जोङो मा ओ थुखोयिनि सिगाङावनो जोङो बेहाय मा मोसौ खौनो आ सारायनि बा खान्थानि हांगारफोरखौ लानानै फैनानै बेहाय थाव गुबै फुननानै जोङो मा ओ लाइबिलियाव जोङो बे हांगारखौ लानानै जोङो मा ओ बेहाय मोसौनो जोङो फोथा फोननायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां
थारैनो
औ जेब्ला बेखौ फोथा फोनखांनानै जोङो ओ फुख्रि फारसे बा दंग' फारसे जोङो होनानै लाङो बेहाय दिग्लिलिथि बा थारायफोरजों जोङो बुनानै माने ओ बुस्रि बुस्रि जों होनानै लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जेब्ला फुख्रियाव मोनहैयो अब्ला जों बेहाय दिगिलिटि बा थारायखौ जोङो ओ मोनोथुनानै बे दंग'आवनो माने ओ दोननायखौ जों नुनो मोनो जों बेनिफ्राय जोङो बेहाय मोसौखौ थुखैनानै ओ बेहाय जों लाव फान्थावखौ ओ मोसौनिसिम सार सारना होनायबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै ओ बेबायदिनो जोंना मोनसे आरो बेहाय मोसौ थुखैनाय समाव जोंङो मोनसे खुगा मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो आं खुगा मेथाइखौ बांद्राय गोसोआव गैया जिखुनु बे लाव जा फान्थाव जा नोंसोर जागोन बिमा गेदेर बेखौल' आं एसेल' गोसोआव दोङो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेफोरखौ ओ दैमा नोंथांमोननिया दैमाफोराव लाङोना नोंथां
औ जोंना माने ओ जोंनि सेरावथ' दैमा गैया बेबायदिनो जोङो मा फुख्रियावनो ओ थुखैनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो बिदिब्ला बे खालि नोंथांमोननियाबो सागे बिदि उदां उदां माबायाव जेनेबा दुब्लिफोराव हेगारना हरो जोंनि जायगायाव औ आरो गोदान फागाफोर होयोना नोंथां बेखालि
हो
गोदान दिरुं
औ औ गोदान फागाजों खानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने बै दिन खालि मोसौनि ओ बैसागो नालाय जों बेहाय मोसौनोबो माने गोदान गोदान ओ दिरुं बा फागाखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननियाव जे बे बैखालि दि खोनानो मोनो जेनेबा मानसिफोरा बुङो जोङो गोबां गोखा गोखै ओ खायफाया बुङो ओ जौसे द' खावसे खायफाया मानि बि दिनो गोबां जानायखौ औ बिदि खोनायो नोंथांमोननियाव जेनेबा मोननैसो नामफोरखौ नोंथाङा मख'नो हागोन नामा
औ दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि बर' माहारिफ्रा गोबाङानो जायो आरो नङा होमबा नोंथांखायफा बा गा मियावनो ज' रायजोफोरजों जायो बा खायफाफोरनि गामियावथ बेफोरबायदि फालिया माने न'खर न'खर रैनो फालिनायखौ जों नुबोयो आरो दा औ बेफोरनि गेजेराव आङो मोननैसो गोखा गो खैनि मुंखौ नोंथांनि सिगाङाव मखना होनि बेफोर जाबाय ओ बेदिनो थास बिसं ओ बा थास बिलाइफोरखौबो जों होफानो हायो बिदिनो थालिर फस्ला बेनिफ्राय औ दिंखिया बिनिफ्राय खान्थाल थाइजौ ओ बिदिनो फुंखा ओ बिनिफ्राय मान्दिया सिफुं बिदिनो गोबां हाग्रा बंग्रानि बिदिनो जारि बिलाइ ओ बेबायदिनो गोबां हाग्रा बेनो माने ओंख्रि जाग्रा हाग्रा आरो नोंथां औ अ बेफोरखौ जोङो औ औ थाइजौ खान्थाल बेफोरखौबो होनाय जायो औ
औ नंगौ नोंथां बेनि उनावथ‌ जोंनिया बेखालिथ गाजा गोमजायैनो थांबाय आरो बेनि उनाव मानसि बैसागुखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायसा फालियो
औ दा बुंनो थाङोब्ला मानसि बैसागो सेथि बैसागोनि से खालार खालि जोंनि ओनसोलाव माने गोबाङानो न'खर न'खर फुजा होयो आरो नोंथां बेनिफ्राय बे फुजाखौ खुलुमखांनानै बा फुजाखौ हो खांनानै बेबायदिनो ज' ज' माने ओ उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो बा गोदोरा उन्दैखौ मान होयोबा अननाय होयो आरो बेबायदिनो जोंना ओ मोसायो बा रंजायो खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा बायदिसिना लानानै जोङो बे दिनानिफ्रायनो जोङो रंजानायखौ जागायजेनो आरो नोंथां
औ थारैनो होनबा बे बैसागो बोथोरा माने बेयो बायदिसिना खाम सिफुं दामनायजोंनो माने जोबोद गोजोननाय माने रिंखांनाय रैसुमै गारां दङ नोंथां बेवहाय औ नंगौ नोंथां थारैनो होनबा बैसागु बोथोरा जोबोद माने मोजां आङो नोंथांनो मागोनि बागै एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायजागोना औ नोंथां औ ओरैनो माने एसे आरो जोङो जेनेबा मिथिनाय जि सरासनस्रा जोंनिया मागो फोरबो बुंबाथ बेयो जोङो इंराजि केलेन्डाराव नायोबा जानुवारिनि जिब्रै बा जिबाफोरनिफ्राय जोङो जागायनायखौ नुनो मोनो बेवहाय मागो बुङोब्लाथ बेवहाय जोंनिया मागोआव फिथा जानाय एबा खाना जानाय बेफोरखौ जोङो गोबां नुनो थाङो आरो
औ नंगौ
आरो मोनसे जेनेबा गोदोनिफ्रायनो नुबोयो जोङो बै थोरिनि आ माबा थोरिनि एबा दानियाथ थोरिखौ मोननो थाङा नालाय बिदिनो जिगाबफोर जिगाबफोरजोंनो जेनेबा बै भेलागुरु लुनायखौ बे औवाजों जेनेबा जोङो माबानानै भेलागुरि जि लुयो बेखौबो जोंनि जायगायाव माने बे मागो फोरबोआवनो नुयो आरो बेयाव फुङावनो माने उथिनानै जोङो ओ बेखौ खावना होयो आरो माने फुङावनो बै दाउखा गिसि बिनि सिगांनो एबा दावउखाया गाबिनि सिगांनो जों बेखौ खावनांगौ होननानै ओ बुङो आरो मानसिफोरा औ औ बेनि अनगायैबो जोङो बायदि रोखोमनि फिथा सामथा फिथाफोरखौथ' जानायखौ नुखायोआनो जोङो फिथा बुङोब्लाथ' जोङो जेनेबा थावनि फिथा जेनेबा माइब्रानिफ्रायनो मोनो बेखौ माइब्रानिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो आरो एन्थाब फिथाखौबो थ' जोङो बिदिनो माइब्रानिफ्रायनो बानायो आरो लावदुम फि थाफोरखौबो जोंनि जायगायाव गोबां बानायो आरो नोंथां बिदिनो जों माने औ बेयो आलासि फैबाबो जों फिथाजोंनो जेनेबा बेखौ बरायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो फिथा होननानैनो बिदि माने बे मागो फोरबोआव बुंनो थाङोब्ला आलासिफोरबो गोबां फैनायखौ नुनो मोनो माने बेवहाय फैबाथाय बिदिनो जोङो दाउलाफोर थायोब्ला बिदिनो माने न'खरनि दाउफोरखौ जोङो बिदिनो माने बुथारनानै जोङो जाहोनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा बे मा मा फिथाफोरखौ नोङो नोंथाङा बानायनायखौ गोबां नुनो मोनो
बिदिनो जोंनि एरियाव बा ओनसोलावबो बेफोरबायदि बांद्राय फि फिथाखौ बानायनायखौ आं नुनो मोना है ओ नोंथाङा जा जा बुंलांबाय बेखिनिखौनो बानायो जोंनावबो जेरै ओ लावदुम फिथा बेनिफ्राय सिथाव बेनि फ्राय बे थावनि फिथा ओ बेनिफ्राय बेबायदिनो मा नालेंखरनि लारु माबा ओ सिबिंनि बा गुर मिथाइनि मिथाइ गुरु जि होनो जोङो औ बेनिबो लारु बानायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जोंना लाव फिथा लावदुम बानायनो थाखाय जोंनो मा ओ सिबिंनि गोनांथि जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ गोबां ओ जोंनि गोबां सुबुंफोरानो माने सिबिंजों सावनायखौ बांसिन माने गोथावसिन मोनो आरो बेनिखायनो जोंनो ओ मागो दमासि होनबाथाय जोङो मा सिबिंखौ बायथारनांगौ आरो जोंना ना
नंगौ नोंथां
औ दा बेबायदिनो जोङो मा मागो फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय ओ भेलागुर सावनाय जायो जोङो नङा होमबा दमासि दिनाव औ दा जेब्ला जों भेलागुरखौ गाबोन बायदि फुङाव जों भेलागुर सावगोन दिनै बायदि बिनि हराव जों बेहाय मा आ ओंखाम जानाय जायो आरो ओंखाम माने खाना होनना जे बुङो जोङो
औ
लाव लावखार ओंखाम जानाय होन औ लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो बेहायनो ज'नो बा न'खर न'खरबो जों नामा बै दिन खालि माने जानायनि दिन आरो नङा होमबा नोंथां औ
औ नंगौ नोंथां थां
न'खर न'खरनो ना बेदर ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो बायनानै जोङो मा जानाय
औ दानियाथ' माने बिदिनो जमायावनो अमाफोरखौबो फिसि लानानै जोङो ओ फागायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नामा बिदिब्ला सावरायनायखौ उनाव जोङो आरो सावरायबावगोन नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै दे नोंथां न' गोजोन्थों नोंथां औ औ।